हेल'
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों औ नोंथां।
औ। दायो आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आङो दा ओरैनोसो दंखायो। दा मा आयदानिसो सराय होननानै कल खालामामोन नोंथाङालाय
दा आङो बे दावबायनायनि सायाव सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां दे नोंथाङा औ। अबे बबे जायगाफोराव दावबायफेरखो बा मा मा गोदान गोदान नुथाय बा सोलोंथाइ मोनबोखो बिनि सायाव एसे सावरायलाय बिनि नोंथां।
अ जायो नोंथां जागोन जोबोद मोजां बिदिब्लाथ'। जागायनो हासिगोन दे नोंथां।
औ। दा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां मिथिब्ला दावबायनाय हब्लाथ' जों बयबो मोनसे मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय थांनाय बा जायगा नायनो थांनाय। बा माबा मोनसे सोलोंनो थांनाय बेफोरनो जाहैबाय दावबायनाय नङा होमबा जों जेरै न'निफ्राय जुदि जों बायजोआव माबा मोनसे जायगायाव बेरायनो थाङो। बा माबा मोनसे नायनो थाङो सोलोंनो थाङो। बैफोरनो जाहैबाय दावबायनाय
नंगौ।
दा दावबायनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ आरो ना। जेरै जोङो नुयो सोरबाबा माबा मोनसे दुखु जादोंब्ला गोसोआव बे दुखु गोसोखौ सनो मोनसे जायगाखौ बेरायनो थाङो बा नायनो थाङो जेरै समायना रमायना मिथिंगानि नुथाय फोर दै दैफोर बोहैनाय हाजो हाला बेबायदि जायगाफोरखौ जोङो सम सम गोसोखौ सुग्लाय होनोनो थाखाय नायनो थाङो आरो बे मोनसे दावबायनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां। आरोबाव गोबां रोखोमनि दावबायनाय दंबावो जेरै जोङो माबा मोनसे सोलोंनो नाजादों। दा बै जायगायावहाय जों जेन'बा मोनसे जायगाखौनो लाबाय दे जायखिजाया मोनसे जायगा जों बावहाय थांनानै माबा मोनसे सोलोंहैनो लुबैदों थारमाने बै जायगानि मानसि मा जायो मा थायो मा गानो मा जोमो। बिसोरो मा मा बिसोरनि आसार खान्थिफ्रा माबोरै जों बैफोरखौ मोनथिनो थाखाय लुबैनानै मोनसे जायगायाव थाङो आरो बेबो मोनसे दावबायनाय नङा नोंथां औ आरोबाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन दावबायनाय दंबावो। बेफोर जाहैबाय जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला मोनसे नङा मोनसे थांखि थायो आरो दावबायनायानो। नङा हा नोंथां बेरायनाया औ हयथ' बियो सोलोंनाय जानो हागौ। नङाबा गोसोखौ गो गोजोन होनो थाखाय जानोबो हागौ औ दा बेबायदिनो जोंबो गोबां जायगायाव दावबाय नङा होमबा ओ आंबो गोबां जायगायाव दावबाय। गुबुन गुबुन हादरफोर जोंनि सा सानजा भारतावनो थानाय बैफोराव दावबायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो ओ जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय माखासे हादरसाफोरा ओ बुंनो थाङोब्ला नैबे अरुणाचल प्रदेश मेघालया त्रिपुरा आरोबाव बिदिनो भुटान ओरै बेफोर हादोरफ्राव थाङोब्ला जोङो गोबां समायना रमायना मिथिंगानि नुथायाइफोरखौ नुयो आरो आरो जिहेतु बिसोरो आसामनिनो बरदार ओनसोलनि माखासे हादरसा जाबाय नालाय। ओंखायनो बेयाव थांनानै जोङो गोसोखौ जा गोजोननाय मोनो आरो नायनो। थाङोब्ला गोदान जायगा नुहैयो गोदान गोदान हारिनि सुबुंफोरजों लोगो मोनज्लायो बिसोरनि भाषाफोरखौ जोङो बुजियाब्लाबो फाव फेसनजों बा मोनसे नङा मोनसे राव रायज्लायनानै जोङो सोलोंनो नाजालायो नङा होमबा नोंथां?
नांगौ
औ बेबायदिनो जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गोबां गियानफोरबो मोनो आरो। औ दा बेबायदिनो आङो मोनसे जायगायाव थांनानै जा मोजां मोनबोदों आरो जेरै अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेशआव आङो सानसेखालि थांदोंमोन। बे थांनाय समावहाय मानिे ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंबोनो हादों बेफोर जाहैबाय अरुणचलाव थानाय सुबुंफोरा मा मा जायो मा मा थायो? बिसोर मा मावो दा एफा गोजौ हाजो जायगा बिसोरना बे हाजोआव माबोरै थायो बिसोरलाय?
बे खौ नुनानै एखेबारे गोसोआ फार्टावहाय जेब्ला थांजनो उसुखुथु उसुखुथु माबायदि फिनाालाय बेबायदि सानलांदोंमोन आरो लामा लामा। नाथाय जेब्ला सहैबाय नुबाय अ मादोसिनाबो जोंनाव जेरै आसामाव जोङो रायजो जागासिनो दं बिसनााबो बेबायदिखेरेमनि गावसिनि हादराव बा गावसिनि जायगायावहाय रायजो जादों आरो एफा माबा गैया जेंना गैया जों सान मा जोङो दा समान जायगायाव थानानै सानोमा जोंना बिराद मोजां दैया जोंनाव एभेलेबेल जोंनाव मा नांगौ बेखौनो मोनजोबो फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय गासिखौबो जोंहा गोरलैयैनो मोन बिदि सानो नाथाय हाजो जायगायाव जोंनिफ्राय बांसिनसिन मुवा बेसादखौ मोनो बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङो जेरै दैफोर दैफोरखौ जों साननो हागौ मा हाजो जायगाखाय बििनाव दैयानो थाया नांललि एफा गोजौआवलाय मारै खल खुरनोब्रा बिदि सानगोन खिन्थु बिदि नङा। हाजो ओनसोल नामा बिराद निजोरा बायदिसिना बोहैग्रा थायो आरो बेसोरो बै फोर निजोराफोरनिफ्रायनो दैखौ लाबोनानै गावबा गाव न'आव पाइप बसायनानै लाखायो नालाय। थों जों न' न' पाइप बसायनायखाय बे पाइपजोंनो दैया थांजोबनानै न' न' रानसार जायो आरो बिदिनो मा जानोसै बिसोरो दैखौ गोरलै मोननो हायो। आरो जों साननो हागौमा बिसिनाव आबाद जाया होननानै हाजोआव हाजोआ हाजो जों सान मा हाजोनि हाया गोजौ गाहाय नालाय बे खंखाय खंखलिआवलाय मारै आबाद मावजानो बेलाय बिदि सानो नङा
औ औ नंगौ नोंथां
नाथाय बिदि नङा बिसनाबो गोजौ ओरै खुंख्लाय खुंग्लिबाबो बहाय बहायबा ओरैबायदि जायगा माने खेंस्लाायैनो गुवार जायगा आरो ना बिदियावहाय मा बिराद मोजां मोजां आबाद मावो बिसोरो नेरै नारें खमलानि बागान फेल बागान बिदि बानायो आरो ना ओमफ्राय अबावबा अबावबा फिसा फिसा बि साहा बागानफोरखौबो मावनाय नुयो नाथाय हाजो आवाइ साहा बागाना एसे खम मानोना गोजौ जायगाखाय बिसोरो बांद्राय साहानि आबादखौ मावनाय नुवा जोङो दा बेफोरखौ नुबोदोंमोन आङो ओमफ्राय जा खुसि जाबोदों आरो ना नुनानै गोजोनग्लायनाय मोनो। औ ओमफ्राय बिदिनो बेदर बायदिसिना बिोरनि जानाय दाउ ब्रयलार फोर जायो ओमफ्राय बिसोरना मिथुन होननाय मोनसे बिराद मुंदांखा मोसौ बायदि दं आरो बेखौ बिसोरो जायो आरोना बे गावसिोरनि मुंदांखा बेथरथाल बिसोना। बेबायदिनो आरो ओमफ्राय बिसोरनाथ' ओरै अरुणाचला चाइना बरडार जायो नालाय हरै थांथारबा बेजों जों थांनो हायाखासै आरो खोनादोंल' उनावहाय बेरायहैबाय बे फाव थांनो नाजादों आरो दा आं बेखौनो बुंबाय नोंथाङाबो नोंथांनि सायाव दावबायनायनि सोमोन्दै फंनसो बुंगोनखौ आं मिजिं
औ औ जागाय नोंथां दा बिदिब्ला आंबो बे दावबायनायनि सायाव फंनैसो बुंनोसै दे नों बिथाङा बुंलांबाय ए दावबायनायाथ' जोंना गोबां रोखोमनि थायो। जेरैहाय सोरबाबा गावनि दुखु दाहा खौ बावगारनो बा गावनि जे नायनो गुबुन जायगाफोरनि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा माबायदि थायो बा माबायदि जायो। बेखौ नायनो लुगैनाय बा जोंहा थांनो हामलायनाय बेफोरजों गोसो जानानैबो थाङो बा बिदिनो जोंना गोबां गोबां गावबाागाव मथ' लानानैहाय बा जोङो दावबायो बा थाङो आरोखि बेरायनो थिग बेबायदिनो आंबो मोननैसो बा मोनथामसो बिदिनो खाथि खालायाव बा एसे गोजानावहाय जायगाफोर दावबायफेरबाय बा थांफेरबाय आरो दा बेयाव बेहाय आङो मा मा नुबोखो बा मा मा सोलोंनो हाबोखो नोंथांनो बिनि सायावनो एसे फोरमायना होनोसै। जेरैहाय आङो थांदोंमोन ओरै शिलं बा मेघालया बेवहाय आङो बेरायहैदोंमोन आरो नोंथां। थ' आङो बेयावहाय थांनानै ओरैबायदि मोनसे गोसोखौ गोजोननाय मोनबोदों बा दुखु दाहा गासैखौबो बावनानै फैजोबदों आरो। दा बिसिनि नुथाय फोरा बिराद समायना रमायना हाजो हाला दैमा दैसा दै बाज्रुम बोहैग्लायलायनाय आरो मा बिसिनि जायगायावहाय दा जोंनियाव जेरैबायदि मानसिफोरनि होंगो दोंगो बा गारि मथर बेफोरबायदिया खम जायो आरो दा जायनि जाहोनावहाय मा जोङो आ थान्दा आराम सान्थि बा सिरि मोनहैनायनि जााहोनाव जों बिराद गोजोननायखौ मोनो आरो आरो मा बिसिनि मानसिफोरा बिराद मोजां भाबैहाय आलासिखौ बुजायनो रोंगौ आरो। गावसिनियाव थांब्लानो दै होनाय बा साहा होनाय बा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बिसोरो मा आलासिफोरखौ फुजिनो रोंगौ आरो। आरो मा बिसोरो गावसोरनि हायावनो न'नि खाथि खालाफोरावनो जेसेबांनाखि मैगंफोर बिसोरखौ बिसोरो आबाद मावनानैहाय गावसिनो जायो आरो बेबायदि जोंनि मुलि होनाय ह हााथथाय बाजारफोरनिफ्राय जोङो बा गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनानै जाफैनाय बेबायदि गैया आरो बिसिोरनावहाय बिसिनाव गावसि फिनाययावनो ओरै टमेट' बा आलु लाइ बेफोरो बिराद मोजाङैहाय आबाद जायो आरो बिसिोरनावहाय दा जोंनि रुजुनायाव जोंनि ओै हाजो नङै जायगानि रुज गुजुनायाव बिसोर हाजोनि मैगंफ्रा एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो बिसिनिया ओरै आलुफोराबो बिराद गिदिर गिदिर बा लाइफोराबो गांलाब गांथाब बा टमेट'फोराबो बिसिना बिराद मोजाङैहाय जायो आरो दा जोंनिथिंजायाथ' ओरै बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनला दा जोङो नाथाय बिसिोरनि थिंजाय दासिमावबो बे हाजो जायगायावहाय मोजांथारैनो मा बिसोरो आबाद मावनानैहाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो ओरै खाथि खालायावबोथ' जोंना दङ गोबांनो बड'लेण्ड जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बेहायबो जेरै जोंना ओरै सरलपारा थाबाय बा बाव खुंग्रि बावखुंग्रि होनबाथ' जोङो बयबो मिथिजोबखायो जिहेथु जोङो बेवहाय जोंनि बैसागो जानाय समाव सानसे सिगाङावहाय बेयाव गाखोयो जोङो बेयाव गाखोयोब्ला जोंनि साननायफ्रा बा जोंनि हास्थायनायफ्रा जाफुङो होननानैहाय फोथायो आरो दा बेनि थाखाय नि थाखायनो जोङो बे बावखुंग्रि हाजोआवहाय जेब्लानाखि जोंना बैसागोनि से दिनखालि बे दिनावहाय जोङो बेयाव गाखोहैनाय बा बेरायहैनायखौ जायो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौथ'
औ आरो ओरै जोंना सरलपारायाबोथ' बिराद मोजां जायगा जोङो बेयावहायबो दुगै हैैनो बा ओ लावखार ओंखामफोर जाहैनो थाखाय बिराद मोजां जायगा आरो बेयो नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबायानो जोङो बे दावबायनायनि सायाव बे दसे समावथ' राय्लायजोबनो हाया जाहैबाय बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन बिदिब्ला बेयावनो दोन्थ'लायसै
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों